औ
औ खोनादों नोंथां।
आ बे समाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलाय हगारनाय थाबाय।
औ।
ओ बिदिबा दसे समनि थाखाय सावराय जासिगोन ना नोंथां?
औ औ ओ नोंथाङा ओ गाम्बारि दंफांनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां आयदा बायदियैहाय?
अह गाम्बारि दंफांखौ बर'फोरा माबोरै बाहायबोदों बिनि सायाव नङा होमबा?
औ नोंथां।
ओ नोंगौ थारैनो। गाम्बारि दंफाङा बर'फोरनि जोबोद मोनसे मानिजाथाव एबा गोथार दंफां होन्नानै बेसेन होबोजानाय मोनसे रोखोमनि ओ दंफां। बेखौ जोङो मिथिंगानि सोरगिदिङाव मोन्नो हायो।
औ।
ओ आरो बर'फोरा बे गाम्बारि गाम्बारि दंफांनि बिबारखौ बिबारखौबो ओ अनलाजों संना जा बोनायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों।
औ औ।
ओ आरो जोंनि बर' समाजावहाय गाम्बारि दंफांनि ओ गोबां गोहोमखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै बर'फोरनि आ नेमखान्थियै जुलि माने जुलि लानाय हाबा जाय नेमखान्थिया गोदो सोलिदोंमोन ओ दायो बारा नुबांनो थांलिया। जेरै हाथासुनि हाबा।
औ।
औ बे हाथासुनि हाबायाव ओ हा-हाथा हाथायानो गाहाय आरो बे हाथा बानायनो थाखाय बर'फोरा गाम्बारि दंफांखौनो बाहायोमोन।
औ।
ओ आरो बे-बेजों लोगोसे गाम्बारि दंफांनिफ्रायनो बर'फ्रा माने खामफ्लायबो बानायनानै लायोमोन।
औ औ।
ओ बे खामफ्लायखौनो बर'फोरा हाबायाव बे हाथासुनि हाबायानो जा बर'नि नेमखान्थि बायदि खुंनाय हाबायाव आरो जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ नायनानै लाबोयो
औ।
अब्ला बे गाम्बारि खामफ्लायाव थिखोनानै आथिं सुनानै हिन्जाव गोदानखौ बरायो। आह आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनियाव ओ गाम्बारि खामफ्लायखौ गोथार हिसाबै मानिनाय हिसाबै जेब्ला बारहुंखाफोर फैयोब्ला बिखौ ओ हासिबसोवा आरो बे गाम्बारि खामप्लायखौ बायरायाव बरननानै दोनहरनायखौबो जोङो खोनानो मोन दों
आ बेजों लोगोसे बर'फ्रा बे गाम्बारि दंफांखौनो आ गाव सोमनि रंजाबोनाय समफोराव बाहायबोनाय दोरोङारि जेरै दामजुफोर। बैफोर दामजुफोरनि गे जेराव खाम आरो सेरजा
औ
बेफोरबायदि ओ बानायबोनाय दामजुआवबो बाहायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों।
औ
आ बेबादि सोब दंफांफोरनि गेजेराव गाम्बारि दंफांङा गाम्बारि दंफांखौनो बरफ्रा माने गोथार दंफां हिसाबै मान होबोनायखौ जोंनि बर'समाजाव आ आंङो नुबोदों। नोंथांङा नोंथाङाबो बिनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा?
औ नोंथां ओ जेब्ला हाबा जायो अब्ला बेवहाय हिनजाव गो दाननो आथिं सुना होनाय आरो बै आखाइ हमनाय टाइमावहाय उम बेवहाय हौवा गोदाननि बिमा बिफाखौ जिरायहोनायाव गाम्बारि खामबलयाव जिरायहोनाय बेबादि नुनो मोनदों आरो बर'फोरनि जिहेतु नखरनि फुजा बेफोर दियावबो बाहायनायखौ नुदों आरो आंङो आरो बेनिफ्रायहाय बर'फोरा बे माइ होनदो आवबो दोननायखौ नुदों आंङो। ओ सोरहानाव बा सोरहानाव बा बि खौ जायगा लायै जायगा दोनो खोमा आंनि साननायाव आरो।
औ औ
फ्रायथ खामखौथ बानायखायोआनो बर' फोरा बे गाम्बारि बिफांजोंनो।
औ नंगौ।
ओनि बेनि बिबारखौबो आरो ओंख्रि महरै जानायखौबो नुनो मोनो।
औ
बुंनो थांङोबा गाम्बारि बिफांङा बर'फोरनि थाखाय जोबोद बेसेन गोनां बिफां
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि बागै गुबुन गुबुन बिफांफोराबो आंगो जानो हागौ माने बेसेन गोनांबो जानो हागौ नाथाय गाम्बारि बिफांङा बर'नि थाखाय एसे ओ बेसेन गोनांसिन।
औ आरो माने बेखौ मान होनानै ओ बर'फ्रा फुजा फाथाल होनाय माने गोथार हाबाफोर मावनाय समावहाय बाहायनाय खौ जोङो नुबोनो मोन्दों आरो ना। नोंथां।
औ बिनो गाम्बारि बिफाङा एसे गिलिरबो जायो।
औ औ।
मोजांबो आरो माने गाम्बारि बिफांखौहाय थाबनो दंफांफोरा उन अरा। बेनि थाखायनो बर'फोरा बेखौ बाहायो आंनिबा।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ। आ बेजों लोगोसे बर'फ्रा आरो गुबुन गुबुन दंफांफोरखौबो बाहायो।
औ बाहायो।
औ जेरै जि दानायफोराव जोङो ओ साल खुन्था साल खुन्था बानायनो थाखाय सालफोरखौ खोनानो मोनोमोन गोदो। नोंगौना?
औ।
औ अब्ला नोंथाङा जि दानायाव ओ जेब्ला जि दानायाव बै बाहायनाय
औ।
खुन्था एबा आगजुफोरनि नामफोरखौ ओ मिथिगौ नामा?
औ नोंथां ओ बर'फोराथ गाहायै जि जानो थाखाय मिथिंगानिनो औवा दंफां बेफोरखौनो बाहायखायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओ गोदोथ बर'फोरा सालखुन्था बानायनो थाखाय साल दंफांखौनो बाहायोमोन। नाथाय साल दंफांखौ ओ गासिबो जायगायावनो मोना नालायथो ओ औवा जों साल खुन्थाखौ बानायनानै लानायखौ लानाय जायो आरो। बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ गोदोथ बर'फोरा रासो गासैखौबो औवाजोंसो बानायनानै लायोमोन। दाथ ओ‌ एलुमिनियाम फोरजोंसो बानायोसै। ओ बिनिफ्राय बि दिनो जि दानायाव बाहायनाय आगजुफोर जेरै ओ रासो, ओ सोरखि, बेदांगि, सोर माबा आ ओ खायथा
औ नोंगौ।
बेनिफ्राय गरखा औ औ बान गोजा बेखौबो गान्दै-गान्दैखौ बर'फोरा दंफांजों बानायो। बेखौ औवाजों बानायनाय
अ गान्दैनि मुं हरा माबादि जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथा?
औ हागोन नोंथां ओ गान्दैया-गान्दैया मोननै जायो। बै जिहेथु ओ जि दानाय दाथनि खाथियाव ओरै थायो जि दाखांनायखौ जेथिं थन्नानै थुननानै दोनो बेखौ बेनि म हरा एसे ओ गुर जायो। गुल माने ओरैहाय ओ मोनब्रै नि मोनब्रै टेल एसे जायो माने हा एसोर दान्नाय बेलेग जायो आरो एसे खेंस्ला खेंसालिया जायो। बेनिफ्राय बेवहाय गोरायै थुनो थाखाय गन थुनानै दोननो थाखाय ओ गुदुं ओ मोनसे खुन्थाथिं फारसेथिंहाय बिथिं जाय मोननै ओरै फारसेथिंबो मोननै बेबायदि दोनो ओ बो बिदिनो जिहेतु खुन्दुं थुननानै दोनो ओ बेनिखौबो मोनब्रो ङै मोनब्रै बेबायदिनो गुदुं खालामनानै दोनो। जिहेथु जेरै थनबानो ग्रोब जाबानो गनखौ ओरै सु थुनानै गोरा खालामनो हानाय बायदि आरो। फाय बे खुन्दुं थानायनिथिंनि गान्दैया एसे गुल जायो से स्लिम स्लिम जायो आरो।
औ
बेबायदिनो बर'फोरा जि दानायाव मिथिंगानिनो औवा बिफां लायफांफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो।
औ बिदिब्ला जोङो मिथिनो मोनो आरो जि दानायावहाय जोङो ओ गान्दैखौ माने मोननै रोखोमनि दाना लानायखौ। माने दाननानै लानायखौ।
औ नोंथां।
बेजों लोगोसे माखुबो। माखु बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो। ओ आरो जि थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय थाद
औ थाद -औ थाद औ
औ बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
ओ जोंनि सावरायनायखौ जोंङो एसेयावनो थुंगे होनोसै नोंथां। औ गोजोन्थों।